आयौ हाबाब मा
हेलौ हेलौ माथो खोनाया। हो।
माथो जेबबो खोनाया।
खोनादों।
ए मा खालामदों?
माइरं माबानो नागेरदां। जावनो नागेरदां ओंखाम संनो।
माइरं दालि उमफाय ना एवनो नागिरदों हो
है थांदो होनोमबालाय माइरं जावनां
एह
मा ओंख्रि
हो
गुने
औ इयेस
दै